मा मा खालामदोंब्रा?
नै दङ ओरैनो जिरलाबायनानै।
ओरैनो दंने मामाय? खबर स सबर बोरै दं दासान्दि?
खबर सबराथ' दङ बिदिनो मोजाङैनो दङ।
मोजाङैनो दं ने न'खराव गाैसैबो दंने? न'फ्रावबो गासिबानो मोजाङै दंने माबाय औ दे थिगैनो दं बिदिबालाय औ औ दे मोजां।
नोंथाङाबो माबोरै दं?
आंबो मोजाङै दं नै दासान्दि मामाय।
उम उम
दासान्दि एसे बांद्रायबो गाज्रि नङा खबर सबर मोजाङै दंथ'यो।
उम उम
ओमफ्राय ममाय ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय औ मामाय।
जाखांबाय ने ओथसा उम। मा थो ओंख्रौ जाखो ओरैनो?
ओरैनो माबा उम मैदुफुल बिबार ओमफ्राय आलु भाजा ओमफ्राय ओ खुमब्रामोन ओमफ्राय दाउ बयलार दहाय सानसुनि।
गैथाव गोथाव उम गोथाव। जोंहा नै दाबो जाथ'आखै औ जोंहा नै मामाय। दाबो जाथ'आखै दासो संगासिनो। खोनाबायने? दाउ दाउ मासे सिथारदों आं ओमफ्राय मा मा ओंख्रि संखोथाय। मिनथिथ'आ दा जाबासो मिनथिसिगोन। दाबो जाथ'आ खैनो जोंहा। टाइमआबो बांद्राय जायाखै नालाय। इसे
औ औ दासो माबा जादों ना नै स्नि दासो स्नि रिंगा ब्रैजिथाम जादों ना।
हा
गरमबो ना ए खमाबा से रिंगाबो जालाङो औ रिंगाबो जानाया औ मोनाबो जायोना मोनानि ओंखामखौ मोनायाव ज होननानै बिदि संनाय जायो आरो
औ औ
थाब उन्दुनाय जायो ना ओंखायनो एसे लासैनो जा सै लासैनो ओन्दुनोसै खामानि मावनाय ना सानावबो मेङो बयबो न सेयाव खामानि मावबाय सानदुं हरसेयाव मेंबाय एखायनो लासैनो सङो लासैनो जानानै आरो मोजां रेस लानानै
औ औ ओरैनो खामानिफोर मावहैदोंमोन ना मामाइ
खामानि मावहैलाबायदोंमोन हरैजाय
औ मा ओरैनो मा मा खामानि मावदोंमोन
खामानि मावनाया ओरैनो मामाइ ओरैनो औवा दाननानै इसे बारि दुमलाबायनायमोन।
अह
सासे मालिकनाव जों मावहैदोंमोन आरोना साब्रै लोगो लानानै।
औ
मैयाबो थांदोंमोन जों दिनैबो थांदों साननैजों एसे खामानिखौ फोजोबनानै फैबाय मावजोबनानै।
औ औ ओरैनो मा जायगायाव मावहैदों
ओरैनो मामाइ बै नै नं थुक्राझार होननायाव मावहैदोंमोन जों।
अह अह बिदिनो खामानिफ्रालाय बांद्राय खस्थ' गैयाना
खामानिफ्राथ बांद्राय खस्थ नङा ओरैनो एसे ओरैनो बोथोरासो बारा मोजां नङाना अखा हाब्राबनो नागिरो। नागिरो सान्दुं गोसा गोसा दुंनो नागिरो बिदियावनो' एसे खस्थ' ओरैनो खामानियानो बांद्रायबो हेभि नंखाया।
औ औ
मावनो हायो गोसो बायदिनो
औ
मावबानो रां रुफा फोरखौ मोनबोयोना बेनिखायनो बांद्राय बानाय फैया आरो गोसो
औ
नोंथाङा ओरैनो दा सानदि न'आव दंना ओरैनो?
मा होनदों मामाइ?
ए दासान्दि नोंथाङाबो न' ओरैनो दंना ना माबाफोर मावदों?
आंबो नै ओरैनो दङ। माने आनजादबो जागासिनो। नालाय
अ ह ह आनजाथ' जादों ने?
उम उम बेनिखायनो जेरावबो थांथ'नो हायाखै आरोखि।
आनजाफोर जोब्बा बेरायबानो जाबाय खामानिफोरखौ
औ आनजादफोर जोब्बा बेरायनो
औ औ
उम
ओमफाय ओरैनो आमसुवाफ्राथ फैगौलै मामाय नै थाइजौ खान्थाल जानाय बोथोरा ओरैनोस साना सान्थल'खासै ने
औ
माबाफोर थांखि लादों नामा बाहाय बेरायनायफोर
बिदिनो बेरायनायाथ' बेरायनाय जानाय नंला बाहाय माने गामियावनो ओ जोंहा फल खेला होयो नालाय सेंग्रा बोरायनि बाहायनो एसे
सेंग्रा बोरायनि ने ओम बे मोजां मोजां बिदिबो जानांगौ गामियाव
गेलेनांगौबो
अ गेलेनांगौबो गोबावजों खनसेखौ उम खनसेल' इन्टारेस्ट लानाय सम जाहैबायना
औ औ
बोसोरसेयाव खननै खनथामबो जाया बे बुस्थुआ थांगोन थांगोन मामाय बेरायहै थाव थाव थांगोन ओरैनो नायगोन
बिदिनो रंजा खुसियै
रंजा खुसियैनो औ औ ओरैनो बादायलायनाय जागोन ने मामाय
औ बिदिनो सेंग्रा बोराय बादायलायनाय होयो गामियाव बिदिनो बिदिनो बेदरफोरनि होयो आरोखि उम
ओरैनो आं बलखौनो जोननाय जाया थेवब्लाबो नायलाबायायनो मोजां मोनो जोनोबो लुु गैयो आरो
जोफैदो माने ओरैनो जोनो रोङाबाबो आंबो रों खाया बिदिनो ओरैनो देहाफोरखौ फ्राद माने गोलोमदैफोरखौ गगारहोनो थाखाय
फोरनि थाखाय
आंबो रोंखाया गेलेनो बलखौ रोंनायालाय नो देहाखौ मोन गोग्गो लाखि नो थाखाय गोलोमदै गगार होनो थाखायसो ओरैनो खारहैला बायो नंगौ सम सम आरोखि दिनै गेलेनाय जायासै ओरैनो नायनायल' जाबाय
फ्राबो सट्रं थायो उम उम उम आनजादफोरखौ मोजां होदो आनजादनि समाव बिदिफोर गेलेबाबो सानाय सुनाय जायोनाआयथ थिंफोर लोरि
औ औ
फरायनाया खस्थ' मोनो मेंनानै लेखा फरायनो बायो
औ
बेखायनो टाइम बाय टाइम सम बायदियै गेलेनांगौ फरायनांगौ लिरनांगौ बेरायनांगौ मावनांगौ जा
औ औ औ औ गासिबो मावनांगौ मावनांगौ खामानिखौ मावनांगौ
दा मा उन्दुबाय नामा
उन्दुथ'वाखै मामाय ओरैनो दा नैै जिरायथ'नानै दंला बायो
जिरायथना दं ने
औ
बारहायाव दंलै आं बार जादों ने आंहा नै खामानि मावनानै मेंना फैनानै एसे उन्दुनानैसो रेस्ट लाबाय आं फांखायाव बारजानानै
उम उम
खामानि मावबायना जों सान्दुं गोसायावनो औ मेंबायबो ओं
औ
बोथोराबो एसे मोजां बांद्रायबो गरम नङामोन नंनायालाय दिनै
गरम नङा नंनायालाय दिनै दाहायो अखाफोरसो हागोन नामा
उम अखाफोर हाबाबो जेबो नङा दे सानाव मो मोनायाव हानानै सानफ्राव नागारबाबो जेबो नं
औ मोनायाव हानानै सानाव नागारबानो जेबो नङा
सुबिदा जायो
औ औ
ओरैनो नोंसा माइफोर गायगोन नामा मामाय देग्लाय
माइखौथ' गाया मामाय रैनो गोरान सो औ माने हा गोरानसो आरोना दुब्लि हा गैया उम बिदिनो दस्रा खेथि बानायो गोरानफोर आ गोरान खेथि
बिंने
औ
सबाइ सिबिं बेसर मोजां बेबो
औ- औ
सम बायदियै गावबा गावनि आबादखौ बोखांनो नाजा नांगौ
औ -औ
लोगोसे रां रुफा फैयो खस्थ' खालामबानो मावाबानो फैया ओरैनो जिरायनानै थाबाय
ओरैनो नोंसाबोथ' माबा गायोना बिदिनो माइफोर
औ मामा इस से गायो न'आवनो
उम
बांद्रायबो नङा ओरैनो इसेल'
गायगासिनो नामा दा सान्दि
दासान्द गायथ'वाखै मामाय नै दासो एसे हालोवगासिनो
अ
जों हालोवाखै मोसौजोनि हालौवगास
उम -उम
खोथियाबो बारा गोबाव जायाख खै खुनिया
ओरैनो बिसिबां बिगासो गायो गाय ओ
औरैनो बांद्राय गायालै मामाय ओरैनो द' स्नि बिगासो गायनाय जायो आरो
औ औ।
हाबो गैखाया नालाय एसेल'खा बेनोसै
औ औ बिदिनो जा दं बेखौनो मावनानै जानांगौ।
मावना जाया नांगौ थाहैयो।
होम।
गायाबाखौ माखौ जानो।
औ मावनानै जानो रोङोबा फवासे हायावनो बा बुङो आर ओ बिगासे हायावनो बाख्रि बुङो।
औ मामाय औ।
उम।
बेयावनो थैयो बेयावनो गोजोननाय दं
औ। माने अनलायनाय थायोबा सोब फोसावनो गोजोननाय थायो होननाय। अनलायनाय थायोबा बानलु बाथोनजोंबो गोजोननाय दं बेफोरबायदि दं अनलायनायासो माबाना जोंनि थाखाय मेन ना
मिनानो अनलायनाय गोरोबलायनाय
गोरोबलायनानै थानाय अनलायनानै थानायासो मानसिनि बयनिख्रुबो देरसिन
जिआव थां थां दउ जिउआव थांसि
औ।
जगानाया गोरलै जायो बिदि मिलायनानै थां फोरनाव बयजोंबो मिनि खुसि रंजा बाजा
औ। दाउसिन दाउला जिब जुनारफ्रानो अननायानो थायोबा आरो
म थायोबा मानसि माहारि साननो हरनो हानाय गोहो गोनाङा औ जोंनो औ मानसियानो देरसिन जुनाद औ औ माबायाव
मानसिजों मानसि बिदिनो ओरैनो जेरावबाफोर थांनायनि टारगेट लाथ'वाखै
बेरायहै बेरायनाया मामाय एसे सानैनैसो एसे उनाव बेरायनो सानदोंमोन।
अ।
ओरैनो इ बे माबा खाथियाव औ ओरैनो बै साखाथिनि इनदि बि सि खाथि गैया होमबा बेयाव एसे बे सालाकाथियावसो बेरायनो सानदोंमोन एन टि पि सि आव माबायाव सखसखा होन जायगाया
औ औ औ।
म मोनसे भिहउआ मोजां नङा सिनारिफ्रा हाजो सेर सरैनो मोनाबिलि सम
औ मोजां बाहायबो जायगाया आंबो थांफेराखै आरोखि बेयावहाय एसे बिदिनो माबाफ्रावसो थांगोन आङो मामाय डिसेम्बरफ्राव
औ माबायदिसिमफ्रावबो होजागोन दाबो थाङो मानसिफ्रा गावबा गाव बोथ बोथोर नायै बोथोर थाङो मालाय बेरायहैयो।
हा
ए गावबागाव बोथोर लायो बोथोर बेरायोन्दां मानसिफ्रा। गरम दिनावबो थाङो थान्दा दिनावबो थाङो
मामाइ हेल'
अ माय
ओमबा दोनथ'निस सआव माय
दे दे दे औ दे गाबोन
उनफ्राव रायलायनोसै ना औ दे।